औ नोंथां औ हेलौ खोनादोंना नोंथां औ औ औ
टपिकनि सायाव नोंथांजों रायज्लायनानै कल खालामनाय जादों
औ औ रायलायजायो
होम नंगौ नोंथां जिथु जोङो बैसागोखोजों बर'फोरा गोदोफ्राय फालिबोगासिनो दङ गोदोनि बैस बैसागु एबा दानि बैसागु नोंथाङा माबा मोनसे फाराग नुनो मोनदों नामा बेनि सायाव नोंथांखो फंनैसो बुंग्रोनो थाखाय खावायनाय जाबाय
औ औ नोंथां ओ जों गोदोनि बैसागु आरो दानि बैसागु होनना बुङोब्ला जोङो नोंगौ जों इसेबां ओ गेदेर फाराग नुनो मोना नाथाय अब्लाबो जोंखौ ओ खायसे जोंखौ ओ जोंनि ओनसोलाव खायसे गोहोम गोग्लैनायखौ नुनो मोनो जिहेथ जोंनि ओनसोलाव ओ बा दिनै ओ जोंहा बिगियाना ओरैबायदि जौगाबाय जेराव जोंहा बायदि सिना जोङो ओ दिनै मानसिफोरा खायसे गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायोमोन जिहेथु गोदो गोदाय नाथाय दिनैनि समाव ओ एसे बेखौ इजि खालामबाय जिहेतु जोंहा बिगियाना जौगाबाय जेराव जोङो गोदोनि बायदि जोङो ओ मिथिंगानि ओ बायदिसिना मुवा बेसादफोरखौ जों बाहायनानै जोङो गोदो -गोदाय रं रंजायोमोन बाजायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो खायसे औरैबायदि ओ जोङो गोदो गोदायनि समाव जाबायदि मिथिंगानि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बानायाव एबा बाहायनायाव जोंहा एसे उसुबिदा बा गोबाव सम लायोमोन उसुबिदाथ' जायामोन अब्लाबो जाबायदि गोबाव सम लायोमोन नाथाय दिनैनि समाव ओ बिगियाना ओरैबायदि दासिम दिहुनबाय जायनि गेजेरजों जोङो गोरलैनो जोङो ओ बेफोर दाजेमफोरखौ बाहायनो हायो जोङो बुंनो हायो गोदो गोदाय समाव जों लावदुब फिथाफोरखौ जों नोंगौ दैहुफोराव सावोमोन जों अरनि गेजेरजों स सावोमोन ओ बैसागुफ्रावथ' जों बेफोरबायदि फिथा जानाय जाया अब्लाबो नाथाय जों गोदो गोदाय नोंगौ जोङो बैसागु ओ फालिनाय समाव जों जेब्ला जोङो मोसानायनि खोथा बुंनो थाङो जोङो जेब्ला जो खाम -सिफुं ज'था लानानै जोङो ओ गुबुन गुबुनाव मोसानो थाङोमोन बा जोङो रंजायोमोन जों गामि गामि जोङो ओ बिबथिं होयोमोन जा जोङो बिदिनो न'खरफ्राव थांनानै जोङो खाम सिफुं जथा बायदिसिना लानानै जोङो हारिमुखौ जोङो मोजाङैनो ओ फालिबोदोंमोन बा जोङो रंजाबोदोंमोन जिहेथु जोंहा गोदो -गोदाय जेनिबो आंखाल गैयामोन जोंहा जेराव जोङो ओ बैस गु होनना बुङोबथ' जों मिथिखायो जोंओ बैसागुनि समाव गोबां रोखोमनि जोंओ जौ बानायोमोन जों जेराव जोंनिनो न'खराव न'खरफ्रोमबो जोंहा जौ थाखायायोमोन जोङो जौफोरखौ जोङो लोङोमोन बिदिनो जोङो दिंखिया भाजा अमा फुंखा बायदिसिना जानानै जोङो ओ मोसानाय जायोमोन नाथाय दिनै जों बेफोरखौ नुनो थाङोब्ला नाथाय जों गोबा जोबोर खम नुनो मोनदों मानो होनना बुङोब्ला गोदो गोदाय जाबायदि जों खाम ज'था सिफुं लानानै जोङो मोसायोमोन नाथाय जोङो दडाइरेक्ट थोंजोङै जों नुखायो जों दिनै सोलायनाय होनना बुङोब्ला जोङो डाइरेक्ट दिनै बक्स बायदिसिना जोङो ओ ओ बिगियानजों दाजानाय मुगाखौ जों बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो जों बक्सजोंसो मोसायो दानि जु जोंओ मेथाइबो रोजाबला जोङो ना खाम दामो ना जथा सुयो दाओ ना जथा दामो मो ना सिफुं सुयो दिनै जोंनि लाइमोनफोरा जेबोखौनो रोंला गोदो जाबायदि खाम दामोमोन बेफोरखौ जों दिनै बावगारलांजोबनो हमबाय जेराव जोङो बक्सफोरखौ बाहायो आरो बायदिसिना जोङो दि -जे मेथाइ बायदिसिना बर' मेथाइखौनो दामो नाथाय जों बायदिसिना दि जे बा बायदिसिना जोङो डिजिटेल ओ जोंदा दामग्रा देग्राफोरजोंसो जों जि दिनै मेथाइफोरजोंसो जों मोसानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो दिनैनि समाव ओ गोदो -गोदाय नि समाव जाबायदिहाय जोङो ओ गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै जोङो मोसाहैनाय नुयोमोन गोदोथ' जोंहा गोबां सान जोङो बैसागु गुखौ फालियोमोन स्नि सान फालिनाय जोयोमोन गोदो -गोदाय जों गोबां गोजान -गोजान जायगायाव थांनानै जोङो मोसानो थाङोमोन बा रंजाहयोमोन जों गामि -गामि मोसायोमोन लोगोसे जोङो गुबुन ओ सो दरबा दरद' गामिखौ बारनानै जों मोसानो थाङोमोन जोङो बिदिनो जों रंजायै बाजायै जों मोसायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जों ओरैबायदि जोंहा समफोरानो गैलिया बेफोरखौ रंजानो जोंहा जोंहा ओरैबायदि ओ दिनैनि समाव रंजानोबाव गारलांबाय जेराव जोङो सानसे बा साननै मोसानानै जो डो बायादिसिना जोङो नुनो मोनो दिनै लोगोसे जों गोदो गोदायनि बायदि जौ संआलाबासिनो जोङो दिनै नोंगौ जों गोदो गोदाय जोङो रंजाखांनानै मोसाखांनानै जा जोङो बिनानै मोनबोयो जा ओ अननानै हरोमोन जोङो जा एसे माइरं बा जायखि जाया जोंनो खायसेहा फैसा। हरो बा खायसेया ओ माइरं बायदिसिना हरो दा बेफोरबायदिनो जों जेब्ला बैसागु मोसानाय जोबो। अब्ला जोङो बायदिसिना जोङो गोदो गोदायनि समाव जोङो। ओ बेखौ लावखार ओंखाम जानायबो बुंजायो लावखार ओंखाम जायोमोन गासैबो गामियानो लोगो नांनानै ज' हैैनो। नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनदों जाय जाय मोसानो थांदों बा जाय जाय मोसानायाव ओंखार। ओंखारदों बिसोरल' जोङो दिनै। खाना जानायखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो बेवहाय जोङो बुंनो थाङो जों जेराव जों फैसा मोनोब्ला जों नोंगौ। मोनसे समाव जों रंजा-बाजा संनानै जायो अमा बायदिसिना जोङो ओ नाथाय जोङो बेवहाय सोनसे सोदोब जोङो। सोलायनायखौ नुनो मोन जों गोदो गोदायनि समाव जाबायदि जौ संखायोमोन जेहुथु जोङो गोदो जौ। संनानै जोङो बे लावखार ओंखाम जानायाव गामियैनो ज' ज'यैनो जोङो लोंनानै मोसायो बेवहाय। बेवहायनो बाजायो रंजायो बायदिसिना गेलेनायबो हाबाफारि लायो नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनो जों। जों बायदिसिना जोङो ओ दिनै रासायनारि ओ हिसाबै जों ओ बायदिसिना। दिनै बिगियाना बायदिसिना आदबजों दिनै जौफोर फानो जों गुबुन गुबुन ओ हादोर हादोर। मानिफ्राय लानानै फैनाय जौफोरखौो जों दि बाहायनायखौ नुनो मोनदों दा बेफोरबायदि जों जोंनि ओनसाव गोबां सोलायनायुनो मोन जोंङो दिनै जुदि बैसागोनि खोथा बुङो जों बैसागोनि खोथा बुङोबा जों कमप्लिटलि जानाय बा मोसानायजोंनोजोबा जोंहा जेरै जों समान होनाय जों गेदेरा ओम उन्दैखौ ओ अननाय आरो उन्दैया गेदेर। औ, ओ खुलुमनाय बा मान होनाय बेफोरबायदिखौ खौ जों गोदो गोदाय नुनो मोनोमोन लोगोसेनो जोंङो बायदिसिना जोंङो बैसागोनि समाव बोसोर गोदानाव जोंङो बिदिनो जोंङो फुजा फाथाल होयोमोन आरो बेफोरबायदिनो जों गोदो गोदायनि समाव मोसौ थुखैनायनि खोथा बुंनोयो दा मोसौ थुखैनाय समाव जों गोदो गोदाय बायदिसि फान्थाव माला बा बायदिसिना जोंङो बिदिनो थाराय बायदिजों जोङो बुज्राव बुज्राव जों लांनानै जों लाव जा फानथाव जा होननानै जों ओ दैमा दैसाफोराव जोङो थुखैहैयोमोन मोसौफोरखौ नाथाय दिनैनि समाव जोंहा खायसे ओनसोल जोंङो जा टाउननि मानसि जो़ङो दिनै स्टि नोगोरजों जोंङो ओ सोमोन्दो गोनां जाबाय। दिनै जों नोगोर जालांबाय दिन गामि ओनोलफाव खायसे ओनसोलाव अब्ला बे जायगायाव जोंहा गोबां सोलायबोबाय जोंङो। दैमा दैसाफोराव लांलिया आरो मोसौफोरखौनो जों फिसिनो हालिया मानो होनना बुङोब्ला जोंहा ओ जायगा गैया जाहैबाय जेराव जों नोगोर टाउन जालांबाय गामिफोराव बेफोराव जों मटरफोरजोंसो मोसौफोर थुखैयो दा बेफोरबायदिनो गोबां सोलाय सोल' जाबोनायखौ नुनो मोनदों दा नोंथाङाबो ओ एसे। फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु ओ बैसागोफोरनि सोमोन्दै माबायदिहाय नोंथाङा ओ ओ बुंगोन बैसागोनि सोमोन्दै।
नंगौ नंगौ। नंगौ जों बैसागो होननानै बुङोबाथाय दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै जों बुंनांगोन एबा जों जिथुनिखि जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ। जुथु बैसागो होननानैुङोबा गिबियावनो जोङो बैसागु होन्नानै बुङोबा जों गिबियावनो जों मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो।
मोसौ थुखनाय समाव जों नंगौ। दैमाफोराव जों मोसौखौ थुखैयो गोदो दिनाव थुखैमोन नाथाय नंगौ नोंथाङा बुंलांबायखौ बुंलांबाय दिनै दिनाव। मोसौखौ जों थुखैबाय टिबखलफोरावसो जो थुखैयो एबा जो म मटरफोरजों थुखैयो होननानै नोंथां बुंलांबाय बे समाव नोंगौ नोंथांबुंनाय गासैबो बाथ्राया सैथो। नोंबो जों बैागु बैसाग बोथोर जोंङो गिबि बिसिनाव जों मोसौखौ थुखैयो मानो थुखैनाय जायो होननानै बुंदोंबाय जिथु जों बैसागु बोथोराव जोङो सुबुंमाहारिया देलायो हिसाबै जों मोसौ मैसोखौबो जों देलाय होनाय जायो थिग बेदिनो जों मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव बिसोरनि गंफोराव बिसोरखौ थाव फननानै जों देलायहोनाय जायो बे माखासे बिथांमोनखौ। जों माला गानहोननानै बिसोरखौ थुखैनानै। बिथांमोनखौ जोंङो जिथुुनखि जोङो गोदोनि परमपरा हिसाबै डेग्रिलिटिफोरजों एबा राइथें दिल्गिथि फिथाइफोर बिलाइफोरजों जों बुज्रावनाय जायो जायो जेरै जोङो लाव सारनानै। फान्थाव सार बोसोर बोसोर जारिायबाय था होननानै जोङो बोसोर बोसोर बायबाय था लाव जा बेंख्ना खाजा बोसोर बोसोर बारायबाय था होनानै जों एबा मोसौफोरखौ जों बुज्रावनाय जायो। बेफोरबादिनो जों परम परा हिसाबै फलिबाय थादों जिथु जोंङो नेक्ट दे हिसै जोंहा बैसागनि से थारि जाबाय से थारिखआव जोंङो बेफोरबादिनो गोदोनि परमपरा हिसाबै जोंङो जों जायखौ जों गोथै बावना ना‌ होननानै बुङो जे जे जायखौ जों गोथै बाव बुङो जाय गोथै गोथै माने जोंनि जोंनि आबै आबौमोना जायफ्रा मु मुख्लं जालांबाय बिथांमोननो जों बैसागोनि नामाव बिदिनो जोंङो बैसागोनि नामाव बिदिनो जोङो सौराय मुरि साहा बेफोरबायदि जोंङो होनानै जौसे रां होनानै बिथांमोननो जोंङो गस्ला गामसा बा बिदिनो आर'नाइ होनानै बिथांमोनखौ मान बावनाय जायो जाहाथे बिथांमोनाबो बैसागो बोथोराव जि देलायनो देलायथों होननानै बिथांमोननो जों बेफोरबायदि होनाय जायो आरो थिग बिदिनो जोंहा बैसागुआव नै थारिख जोंहा मोसानाय जायो नोंगौ जों जे जों जे नोंथाङा बुंलांखाबाय जि गोदोनि मोसानाय दानि मोसानाय एसे फारागखौ नुनो मोनसै सै गोदोनि दिनाव जों खाम सिफुं लानानै मोसानाय नुयोमोन नुनो मोनोमोन जिथु नोंथाङाथ' बुंलां ओमफ्राय नोंथाङा बुंलांबाय दिनैनि दिनाव जोंङो खाम सिफुं लाना मोसानायखौ जोबोद खम नुनो मोनसै दानि दिनाव बक्स लान मोसानायखौ नु मोनसै होननानै थां बुंलांबाय नोंगौ जुदि जों बक्स लानानै जुदि मोसाबाय थायोब्ला सिफुं सुनानै सिुफुं सुवलासिनो जुदि मोसाबाय थायोबा गुबुन हारिनि जुदि राव दामनानै डि जि दामनानै जुदि मोसाबाय थायोबाथाय जोंनि हारिमुवा एबा जोंनि हारिमुवा थांना थागोन थांना थानाय नङा एबा थैनो थैनो थाखाय बारा सम गैला होननानै बे समाव आं बुंगोन नोंगौ जोंनिथिं जिथुुनाखि जों जों जोंनिथिं नोंथां बुंनायबायदि बेफोरबायदि जोंनि थिं जाथ'वाखै एबा जाथ'वाखै जोंथिं गोदोनि बायदिनो जों खाम लानानै सिुफुं लानानै जथा लानानै सेरजा दामनानै आर'नाइ लानानै आर'नाइ गामसा गाननानै दख'ना गाननानै जों बेफोरबायदि मोसादों बेफोरबायदि मोसागासिनो दङो नोंगौ जोङो माखासे जोंनि गेजेराव माखासे रोङिनि सा जाहोनाव बेफोरबायदि जादों होननानै आं सानगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव बा जोंनि गामियाव जाहाथे हालामफ्रावबो एबा नोंथांमोननि एरियायावबो जानो हागौ जोंनि दिनाव जोंनि दि जोंनि जि जे‌ जेनाखि गामिफ्राव मा खासे खाम दामग्राफोर गोरों गैया सिफुं सुग्रा गोरों गैया सेरजा दामग्रा गोरों गैया जायनि जाहोनाव बिथांमोना माखासे जेंना जेंजिजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों खोमा एबा जेंना जेंसिजों मोगा मोगि जा नो गोनां जानायनि जाहोनावनो दिनै बिथांमोना बैसागु बोथोरखौ फालिनांगौ हिसाबै बक्स लानानै मोसादों जानो हागौ नोंगौ बेनिखायनो आजि दिनैनि दिनाव जोङो माखासे जोङो रोंगौसा रोंगौथि गोरों मानसि बा जों फोरोंगिरि हिसाबै जों फोरोंगिरिफोरबो दङो नाथायबो बे फोरोंगिरिफोरनिबो जों फरामनखौ लानानै जोङो सोलोंनो हायोबा मोजां जायो मानो होनबा जोंनि हारिमुनि हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो लाखिनांगौनि थाखाय बयबो आखाइ दङ एबा जों फोथांना लाखिनांगौ ओंखायनो जोङो जिथुखि जोङो जुदि जोङो धोरोमारि खाम सि फुं जथा सेरजा बैफोरखौ लानानै मोसायोबा ना आं साबसिन जागोन होननानै सानदों नोंगौ जिथुनाखि जों थिखालनि जोङो बर'नि जिथुनाखि फोरबो हिसाबै जोङो बैसागु बोथोराव जोङो एकस एक था मैगं जायोना मैगं जायो नङा होमबा बैागुयावथ' जायखौ जोङो गोखा गोखै होननानै बुंनाय जायो नोंगौ एकस' एकथा मैगं जानाय जायो जायनि जाहोनाव दिनै बे मैगंफोरनि मुं खौ लाजोबनो हाया जायनि नामानो एकस' एकथा जाय जोङो बर'फोरा हाग्रायाव थायो एबा बेन्दोंआव थायो हाग्रायाव हाजोआव थानानै हाग्रा बंग्रायाव थानानै गोदो आरो संसार जाबोदों एबा संसार जानो मोजां मोनो थिग बेफोरबादिनो हा हाग्राजों जों मोननाय मुवाफोर जे लेवा बेन्दों खिफि बेन जायखि जाया माथाफोरनिफ्राय लानानै थास' निफाय लानानै लानानै जिखुनु लेवा बेन्दों बेफोरबायदिनो दिंखिया माखासे रोदा रुदु बैफोरखौ जों बुथुमनानै गासै एक्स' एक था मैगं बुुथुमनानै जोङो बैसागो बोथोर जायनि मोसौथुखैनाय मोसौ थुखैनाय खाललि जों जानाय जायो लोगोसेनो जोङो लोगोसेनो जोङो माखासे जोंनि एरियानि ओनसोलनि गासै सुबुंफोरखौ जोङो लानानै बैसागो बोथोर जों बरायनाय हाबाफारिबो जों नुनो मोनै दिनै दिनाव बैसागोखौ जोङो माखासे खाम लानानै सिफुं लानानै सेरजा लानानै जोङो ग्रोम ग्रोम मोसानानै जों बैसागु बोथोरखौ जोङो फरायनाय बेफोरबायदि जों हाबाफारि लानाय नुनो मोनदों एबा नुनो मोनदों दिनैनि दिनाव बेबायदिनो जोङो ज' ज'यैनो मोस मोसायो दिनै जोङो न'खर न'खरजों मोसायो न'खर न'खर मोसायो जोङो दिनै न'खर न'खर मोसानानै जेरै जोंनो बैसागो बोथोराव
जों माखासे न'खर फोरफोरनि माखासे न'खरफोरा जाहाथे मोजां देहाया मोजां सानस्रियो आरो मोजां साननायफोरा जाफुंथों होननानै माखासे बोरबांसा होनाय एबा गुन्दैया उन्दैया गेदेरा उन्दैनो बोर होनाय एबा उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोर लानायबो बेफोरबायायदि हाबाफोरखौबो जों बैसागु बोथोराव नुनो मोनदों एबा जोङो नुनो मोनदों एबा गोदोनि दिनाव एबा दानि दिनाव एबा ज दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बोर लानायफोरखौ जों एसे खम नुनो मोनसै नाथाय जो नोंथां बोंनाय बदिनो जोङो दिनै बैसागो बोथोराव जोङो गोदो लावखार ओंखाम जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जों माखासे जोंनि संनाय जौफोरखौ जोङो लोङा लासिनो गुबुन हादराव बारनाय माखासे केमिकेल जायखौ जों बुं बुङोना बेफोरखौ जों लोंनानै मोसानायखो मोसानायफोरखौ जों बे समाव नुनो मोन्दों आरो नोंगौ बिायदिब्ला जोंहा नोंथां समाज जानानै फैबाय फैबायमोन।
औ औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा औ औ गोबां ओ मोजाङैनो फोरमायलांबाय। नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय दा बिदिब्ला दोनथ'नि नङा होमबा नोंथां।
गोजोन्नाय थाबाय नोंथांजोंबो इयुन समाव नोंथांजों बिदिनो रायज्लायनो मोनबावगोन होननानै मिजिंथिनाय जाबाय।
औ औ औ आंबो आसा खालामो दे दे नोंथां।